नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं? नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं नोंथां?
खोनायाखै नोंथां।
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दा?
आङो ओरैनो दं नोंथां।
अ नोंथांजों आं बोथोरारि एबा आबाद फोर्बोनि सोमोन्दै रायलायनो सानदोंमोन। रायलायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां।
ओ बिदिबा आं सावरायलांनोसै नोंथां। ओ बोथोर एबा आबादजों सोमोन्दो थानाय रंजाथाइ फोर्बो खौनो बोथोरारि एबा आबादारि रंजानाय फोरबो होननानै बुंनाय जायो आरोना। जेरै हाल जुरि जेननाय नांगोल जांख्रा खोथिया फुजेनन्नाय गसा ओ लाजेनाय बाख्रि गायसननाय माइ नायहैनाय माइनाव लायनाय गाथि ओ खाथि गासा मागो ओंखाम गोदा जेनेबा ओंखाम गोदान जानाय जेने ओंखाम गोरलै जानाय बेखौ होनो आरोना। जेरै हाल जुरि जेन्नाय होनबा हाल जुरि जेननाया बर'नि मोनसे आबादारि फोर्बो आरो सरासनस्रायै हाल जुरि जेननायखौ बाराय ओ खालार अदेबानि मंगलबार आरो सनिबार खालि उम हालखौ जुरिजेननाय जायो आरो। ओ जि जायगायाव हाल एवजेनगोन बेयाव मोसौ हाल जुरिनानै हाखौ हालौवो। हालुवाया खुलुमनानै सानजा जेनेबा हा खौबो हालुवाफ्रा खुलुमनानै सानजा सोनाब गोलाव ओ हालेवो आरो। नांगोल जां जांग्रा नांगोल जांख्रा फोर्बोआव फोर ओ हालुवाफोरब्लाबो हिन्जावफोराबो बाहागो लायो आरो। हालेवनाय जोबखालि हालुवाफोरा दुब्लि बारियावनो जौ लोंनानै नांगोल जुंगालखौनो लावथिजों थे थे थाथा बुनानै रंजा बाजायै जौ लोंलायो आरोना ओ जौ लों खां आरिखां नांगोल जुंगाल न'आव लानानै फैयो आरो बिब्दिनो नांगोल जांग्रा फोर्बोआबो ओ जाजेनो आरो। ओ खोथिया फुजेनाय खोथिया जेब्ला रायो अब्ला न'खरनि सोरबा सासे हिनजाव आरोना हिनजावा मान हिनजाव मानसिया बिमा लोखिनि मुङाव गय ज'रा फाथै ज'रा होनानै खोथिया फुनाय खामानिखौ जागायजेननाय जायो आरो। ओमफ्राय ग'सा लायनाय ग'सा लायनाया जादों माइ गायग्रा हिन्जावफोरनि फोर्बो आरो। माइ गायनो फो-फोमोननानै दोननाय हायाव न'खरनि गाहाय हिनजावा आखाइयाव खोथिया लानानै जेनेबा सानजा सा ख'नायाव हाखौ खुलुमनानै जेनेबा गायजेनो आरो। ओमफ्राय बेनि उनाव दं जेनेबा हाल जांख्रा आबादारिफोरनि आबादारिफ्रा बोसोरनि माइ गायनाय जोबथा सानखौनो हाल जांख्रा फोरबो महरै फालिनाय जायो आरो बे फोर्बोआव गामिनि हालुवा माइ गायग्रा मानसिफ्रा सो ओ सावरि जयैनो जालायो आरो बिदिन खालि दुब ब्लियावनो ज' ज' ज'यैनो ज'यैनो जौखौ लोङो आरो बयबो हाब्रु फोनलाय लायो आरो नांगोल जुंगालफोरखौबो दैयाव सुस्रां ओ सुस्रांनानै लावथिजों थे थे बुनाय नेमखौ फालिनाय जायो उनाव दुगैस्रां लोबस्रां न'आव फैनानै जौ लोंनानै मिनि खुसियै ज'यै रंज जालायो आरो ओ बाख्रि गायसननाय बे फोर्बोखौ जेनेबा फोर्बोआ माइ गायग्रा हिनजावफोरनिल' आरो। माइ गायग्रा हिनजावफोरा माइखौ गायजोबनोसैबा जेनेबा सा सोनाब ख'नायावनो दख'रसे जायगा दोनबोनाय जायो आरो ओ बे माइ गायजेनखालि मोजां बार बाराय अदेबानि समबार बुधबार बिस सथिबार एाुक्रबार जायो बेदिनखालि न'खरनि गाहाय हिनजावा दखरसे जायगा दोननायखौनो माइखौ गाय यो आरो जुदि सनिबार एबा मंगलबार जायोब्ला ओइदिनखालि गायालासेनो गुबुन दिनाव मोजां बारायाव गायनाय जायो आरो। बिब्दिखाय खनासे दोननानै माइ गायनायखौनो बाख्रि गायसननाय होननानै बुंनाय जायो आरो माइ नायहैनाय माइ नायहैनायावबो आबादारि बर'फोरनि मोनसे फोरबो बे फोरबोआव न न'खरनि गाहाय हिन्जावा दुगैस्रां लोबस्रां सान दैदेननाय लोगो लोगोनो थाव एसे आरो गनसे गंसे लानानै न' न'खरनि हौवा मानसि आरो सासे लाफाखानानै गावसिनि दरसे हानि माइखौ नायहैनाय सा सानजा खनानि ग सासे माइयाव थाव बिलिर नना गनसेजों हुब्ललिदनानै फैयो आरो बियो। बिब्दि खालामनायनि ओंथियानो जाबाय माइ बिदाङा गोलाव गोलाव जानानै माइ बेगरा जोंथि आरो गोग्गो जाथों बेखौ साननानै बेखौ नेमखौ फालिनाय जायो आरो। कारथि गासा आसिन दानानि जोबथा सानाव बे फोरबोखौ फालिनाय जायो बे सम समाव माइ दुब्लिफोराव सोमखोर महर लाना थरायो आरो माइ आबादा मोजां जानायनि थांखियैनो कार्तिक फोरबोआव बिमा लोखिखौ खुलुमनाय जायो आरो। फोरबोनि सानाव मोनाबिलियाव गावबा गावनि माइथिलियाव गासा सावो आरो खु खुलुमो आरो एम्फौ एनला बेराम आजारनिफ्राय बारग'नायनि थाखाय आर'ज गाबनाय बे नेमखौ फालियो आरो। न' न'आव सिथ्ला खनायाव थुलुंसि बिफां गायना आलारि बाथि सावना खुलुमनाय जायो आरो। गलियावबो आरो बाख्रियावबो गासाखौ सावो माइनाव माइनाव लायनाय आरो माइनाव बरायनाय लायनो थाखा फ्राय समबार नङाब्ला बिस्थिबार खौनो बर'फ्रा बांसिन सायख'नानै लायो आरो बे मोननै बारायखौ मानोना मानोना लायगोन खालि न'खौ जेनेबा लिरस्रां आरिस्रां न'खरनि गाहाय हिन्जावा खानाय लोबस्रां आरिस्रां लाइजौ लाइ गांसे लथा थाइसेयाव दै गोथार सथासे आरो खासि गंसे लानानै बाथौसालियाव खुलुमनानै दुब्लि बारियाव थाङो आरो। दुब्लि बारियाव थांनानै सानजा सा खना उम गसासे माइखौ लथानि दै गोथारजों थुखैनानै खुलुमनानै माइखौ हानानै लाइजौजों थन्नानै लथा मोखाङाव दोननानै रुजुनानै लानानै फैनाय बे नेमखौ फालियो आरो न' मोनफै आइथिं सुनानै माइनाव बिदो नङाब्ला बाख्रियाव दोननाय जायो आरो। ओंखाम गोरलै जानाय बे फोरबोखौ गामियारि बर'फ्रा दिनैसिमबो फालिबोगासिनो दं आरो। ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोआ जादों माइनि ओंखाम जाजेननाय आरो माइ गोरलैखौ जाजेननाय जेनेबा बे ओंखामा बे ओंखाम जाजेनन्नायाव ना बेदरजों बोथिसे रायजोखौ लाफानानै जायो। बर' फोरनि फोथायनाय बायदिब्ला ओंखाम गोरलैखौ मोजाङै मोजां जाजेननो हायोब्ला उनावबो बिब्दिनो मोनजाबाय थागोन बेखौ फोथायनाय जायो आरो। बोथोरारि एबा आबादारि फोरबो फालिनाय नि सायाव सोमोन्दै सावरायनाया आंनो एसेनोसै ओ नोंथांजों सावरायनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। नोंथाङा दा आंजों माबाफोर सावरायनो मोन नामा नोंथां
अ आंबो मा होनो जोंनि बर'फोरनि फोरबो बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों नोंथां। खोनादोंना खोनादोंना नोंथां? खोनादोंना
औ नोंथां खोनादों
औ मानो बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै बर'फोरनि बैसागुनि सोमोन्दै मानो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ नोंथां सावरायनो हागोन दे।
बैसागुआ जादों मानो बर' हारिनि बर'फोरनि देरसिन फोरबो आरो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बैसागुखौ बर'फोरा फालिबोगासिनो आरो दासिमबो फालिदों आरो। बैसागुआव मानो जोंनि गोसो एबा बयनिबो गोसोआव मा होनो मोनसे रंजाखांनाय फैयो। सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' बयबोयो मा होनो रंजायो आरो बे समाव। बैसागुवावखौ जोङो मोननै रोखोमै सावरायनो हायो मोनसेया जादों मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागो मा होनो ओ सैथ्र' दाननि जोबथा सानखौनो मा होनो मोसौ बैसागो होननानै बुंनाय जायो आरो बेयाव मा होनो मोसौखौ फुजा होनाय जायो सिगां जोङो मोसौखौ मोसौनो मोसौनि थाखाय मा होनो लाव फान्थाव ओ दावा खाथ्रि बेफोरबायदि ओ मिथिंगायाव मोननाय माखासे मुवा बेसादफोरजों मोसौनो माला सुनानै लानाय जायो आरो। मोसौनो माला सुनानै आरो माखासेखौ दोननाय जायो आरो मोसौखौ दैसा एबा दैमाफोराव एबा फुख्रिफोराव मा होनो लावखारफोरा थुखैनो लाङो आरो। थुखैनो लांनायाव बैफोर लाव फान्थावनि मालाखौ गानहोनानै थुखैखांनायनि उनाव गानहोनाय जायो आरो ओमफाय बैफोर आद्रा थानाय माखासेफोरखौ माने खुुवै खुैवै आरो दिंगो लोथि बिफां मोनसे रोखोमनि मोसौनि मुलि होननानै बुङो आरो बिदि गिलेथिखौ बेजों बुज्राव बुज्राव दैमा एबा फुख्रिफोराव थुखैनो लाङो। लावखारफोरा मा होनो मेथाइ खनै खनै बेनि मानो मोसौ थुखैनायावबो खननाय खुगा मेथाइ दं आरो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा होननाय बे बेखौ मेथाइखौ खननानै लावखारफोरा थुखैनो लाङो आरो बेनि उनाव आरो मोसौखौ जोङो थाव गोथां हांगार दोनि हांगारजों मानो लगायनानै हालदै लगायनानै मोसौनि मोदोमाव हासुंजों मानो दागो होनाय जायो आरो बे समाव मोसौनि मोदोमाव दागो होनाय जायो। बे दागो होनायनि ओंथियानो जाबाय मा होनो मोसौफोरखौ ओइदिनखालि माबायाव ओ बे मोसौ मा संक्रान्तियाव मोसौखौ खानाय जाया उदाङै हगारनानै गांसो जाहोनो गांसो जाहोनाय जायो आरो बेयाव मा होनो जाहाथे हा हाग्रानि जिब जुनारफोरा मोसा लख्राफोरा मोसौखौ दाबारसिनदों बेबायदियै माने दागो फाख्रा फाख्रि दागो होनाय जायो आरो मोसौनि मोदोम मोदोमाव बे मोनसे फोथायनाय दं आरो बेदिनखालि मोसौखौ मा होनो गोदान दिरुंजों एबा हागाजों खानाय जायो मोसौनि गलियाव आलारि बाथि सावनानै मोसौ माने होनाय होनाय जायो आरो दि बेबायदिनो संक्रान्ति खालिनो सोरबा सोरबा गोखा गोखै खौबो जानाय जायो खायसे खायसे ओ बैसागोखालि बैसाग मासाव जायो खायसे खायसे संक्रान्ति खालिनो जायो आरो ओमफ्राय जोंनि ओनसोलाव मा होनो बांसिन गोखा गोखैखौ संक्रान्ति खालिनो जानाय जायो आरो मोसौ थुखैखालिनो बेयाव ओ एक्स' एकथा एबा सेजौ सेथा रोखोमनि मैगं थाइगं खाथि खालायावनो मोननाय बारियाव मोननाय एबा खाथि बिदिनो हाग्रा बंग्राफोराव मोननाय मोन सेजौ सेथा रोखोमनि बै मैगं मैगं थाइगंफोरखौ खांनानै जानाय जायो आरो बेदरजोंबो जायो सोरबा सोरबा आरो दावजोंबो जानो हायो अमाजोंबो जायो थालिर फस्ला बेफोरबायदि जिजोंबो जायो आरो बेयाव जोङो ओ मा होनो बे मैगं मा होनो गोखा गोखै जानायनि नि मोनसे फोथायनाय दङ जाहाथे फैगौ ओ बोसोराव मार बेराम आजारफोर दाजाथों लोमजा साजा बेफोरबायदि दाजाथों मानो बेफोरबायदि होननानै बे सेजौ सेथा मैगं खांनानै जानाय जायो आरो बेनि अखानायै जोङो मोननो हायो ओ बैसाग बैसाग दाननि सेथि सानखौनो मा होनो मानसि बैसागो होननानै बुंनाय जायो आरो बे सानखालि बर'फोरा मा होनो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां साखोन सिखो जि जोम आरो न' बांफोरखौ लिरस्राङो सुस्राङो ओमफ्राय बयबो साखोन सिखोन जायो आरो गोदान जि जोम गानो आरो बाथौ गुदि एबा ब्रह्म धोरोमनि सुबुंफोरा मानो आहुथि सावो आरो बाथौ धोरोम सिबियारिफोरा बाथौ गुदियाव आलारि बाथि सावनानै जाहाथे गोदान बोसोराव ओ मोजाङै मोजां एबा बेराम आजार गैयाजासे ओ संसार खुंलांनो हायो एबा गथ' गथाइफोरा लोमजायाज जासे मोजाङै मोजां थांना थानो हायो बे बेफोरबायदि हास्थायनानै बाथौ बोराइनियाव आरज गाबनाय जायो आरो ओमफ्राय ब्रह्म धोरोमनि सुबुंफोराबो मा होनो गामियावनो ज'यै रायजोयै जाहाथे बे गोदान बोसोराव जेबो खैफोद आफोदा जाथो थों निदान जा-जाथों बेफोरबायदि होननानै मानो आबाद मावनानै जाग्रा सुबुंफोर नालाय आबादनि थाखाय मोजां हास हाथायनानैबो जयै जैग' होफानाय जायो आरो बेयाव मा होनो गिदिरफोरा उन्दैफोरखौ अननाय होयो आरो उन्दैफोराबो गिदिर बेफोरनो मान होयो एबा खुलुमो आरो आरो बिमा बिफानो सोरबा साख्रि मावनाय सुबुंफोरा गानग्रा जोमग्रा होयो बिदिनो बिदिनो बि बिजामादैफोरा बिहाव बि बिखुनजोनो गस्ला गामसा बेफोरबायदि होफैयो दख'ना होफैयो बर'फोरा मानो बैसागुआव गाजा गोम